हेलौ नोंथां ओ औ खोनादों नों
औ दायो नोंथाङा फ्रि दंथ'योना नोंथां?
औ नोंथां आं फ्रियैनो दङ गोबां सम होनो हागोन रायलायनो थाखाय।
औ औ जागोन बिदि अब्ला बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सा सायाव सावरायलायदिनि नोंथां।
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ जे बर'नि मुंदांखा ओंख्रिफोर नोंथांमोननि ओनसोलाव बांसिनहै जाग्रा बेफोरखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमाय ना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां बे जेरैहाय जोंनि ओनसोल लाव मुंदांखा ओंख्रिया मुंदांखा ओंख्रिया जाहैबाय नारजि अमा आरो थास' बिबारफोराबो गोथाव मुंदांखा मिथिजानाय आरो। जेरैहाय जों नारजि संनो गोनांबाथ' नारजियाथ' फाथोनिफाय जायो। जोंथ' आबाद फोथारफोराव दुब्लिफोराव आबै आबौ बिमा बिफाफोरखौथ' फाथो गायनाय फाथो फुनाय बेफोरखौथ' नुगासिनो। बेफोर फाथोनिफ्राय बैफोर फाथो गोथाङा जाहाथे जोङो बेफोरखौ फुना लाबनानै सानदुंङाव जोङो फोरानो फोरानब्ला रानोथ' जिहेथु बे बिलाइआ रानब्ला जों बेखौ नारजि संनो थाखाय दैयाव सोमना दोननांगौ। मानो होनोब्ला दैयाव सोमालासिनो संब्ला गोखाथ' जागोन ना। बेनि थाखाय जोङो बेफोर खौ सोमना दोनब्लाय दोनबाय आरो नारजिखौ जोङो ओ खारै जायखौ जों ओ आयथा थालिरनिफ्राय बिफांनिफ्राय मोननाय खारै बेफोरनिफ्राय जोङो सङो अमा बेदर एवफ्रामना लाना होथलानानै। आरो जानानै गोथाव मोनो आरो अनला खारैखौबो जों माइरंनिफ्राय मोनो। अनला खारै ओंख्रिखौबो माइरंनिफ्राय मोनो जों अनला जायखौ माइरंखौ जोङो गुन्दै खालामग्रोयो ओ दिंखि एबा
ग्रेन्डार बायदिसिनाफ्रोम मिसिङाव दानि जुगाथ' मिसिंनि जुग दिंखिफोर फोराव बारा देदलानाय नुवा। मिसिंफोरावनो गुन्दै खालामो बेफोरबायदिनो अनला खारिखौबो ओ साम' अमा बायदिसिना ओ लकेल दाउ फोरदो संना जाब्ला मोजां मोनो आरो गोथाव मोनो। आरो बिदिनो गोबां मुं दोंखा दोंबोयो आं नोंथांनोथ' बुंखांबाय आगोलावसो थास' बिबार जायखौ ओ जोङो गोबबाव संनांगौ जायो। आरो थास' बिबारनि ओंख्रिया मानोना रोङाबा बेखौ जोङो गोबां जोथु नलानानै संनांगौ ग्या संनो थाखायथ' जों थ' बिबारखौ थाव जोंबो जानो हायो आरो खारैजों जोंबो जानो हायो आरो थास'आव जोङो बयलार अमा बायदिसिना बा गोबां थावनाय मोनो आरो नोंथां औ आरो मैथा जोहोम मैथाजों जोङो ओ अमा बेदर होनना संलाबाबो गोथाव मोनो
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव मायबाफो ओ आलासि दुम सि बिदिफोर फायोब्ला जोङो ओ बायदिसिना बेफोर ओ मैथाजों अमा आरो अनला खारै आरो नारजि- फोरखो संनानै होयो आरो मायबाफोर फोरबोफोर जाबोला रुंसारिफोरनि फोरबो जाबा- बो नार्जिखौ संनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा बिदिनो नोंथां- मोननि ओनसोलावबो बिदि मुंदांखानि मुंदांखा ओंख्रिखौ
औ- औ -औ नोंथां जागोन जोंनि ओनसोलथिंजायहाय बांसिन मुंदांखा ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो नाफामखौनो होनना बुंनांगोन नोंथां
औ -औ
जोंना सबायजों दाउ आरो दंबावो जोंना जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांबाय अनला मेवाइ दाउ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ आरो नोंथां
औ
दा बे नारजि ओंख्रिखौ बा जोङो नाफाम ओंख्रिखौ माबोरै जायो आं नोंथांनो एस्से सुंद'यै फोरमाय- ना होननि नोंथां
औ - औ फोरमाय जागोन दे नोंथां
औ नोंथां दा आं बे नाफाम बे नाफामखौहाय माबोरै बानायो आं एस्से फोरमायना होनि आरो नोंथांनो
औ
जोंना नाफाम बानायनोब्लाथ' जोंना गिबियावनो नाखौ नांग्रोथारगोन नङा होनबा नोंथां
औ नाङो नों
औ दा जोङो बे नाखौहाय लाबोनानै हाथायनिफ्राय बा दैफोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो न'आवहाय बेखौ मोजांथारै साफा फायै सुनानै बा सायनानै बेखौ जोङो लामग्रोनाय जायो आरो जोङो अरफोरावबो फोरानो बेखौहाय जाहाथे बियो मोजांथारैनो रानो आरो दा बे रानखांनायनि उनाव- हाय बेखौ जोङो जेब्ला देनो थाखाय थाम - थिम जाबाय अब्ला जोंनो नांगौ गौ जायो जे थास'नि देन्था बा‌ थास' बेस- खि जोङो बेखौहाय होफानांगौ जायो आरो आरो जोंना दंबावो लोगोसे सामब्राम गुफुर सामब्राम गुफुरखौबो जोङो होयो मानो होनब्ला बेखौ मो- दोमनायनि थाखायहाय होफानाय जायो आरो दा बे नाफामखौहाय जोङो उवाल बा थफिफोरावहाय देनानै लानाय जायो आरो
औ - औ
औ दा बेखौ देखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जेरै औवानि हासुं बा मोनसे थेमा जायखौ मुग- ख्रा थानाय बेफोरावहाय जोङो मोजांथारै सोनानै दोनो आरो इ बारफोरा हाब- नो हायिनि थाखाय नङाब्ला जोंना बारफोरा हाब्लाथ' बेयाव एम- -फौ जागोन बा बेयो गेसाव मोनामनाय जागोन बिनि थाखायनो जोङो बार हाबहोनो मोना आरो बेनि थाखायनो जोङो मोजांथार जायगाफोराव बेखौ दोननाय जायो आरो थिनानै
औ
औ नोंथां दा बे नोंथांमोननि ओनसोलजों बे नाफामखौ जाफेरबायना नोंथां
आंथ' नोंथां नाफामखौ बिदि जो जानाय बानायनायनि आदबफोरखौ आं नोंथां मिथिया सरि नोंथां
औ नोंथां
औ जानोथ' मोनबाय नोंथां नाथाय ओ जानानै जेबो बोर मोजां नाङो किन्तु माबायदि बेफोर ना फामखौ आं बानायो आंहा जेबो आइडिया गैया नोंथां आं नोंथांनो फोरमायनो हानाय नङा सरि नोंथां
औ नोंथां जागोन जागोन औ आरो जोंना दं बावो ओरै सबाय आरो दाउ बेबोथ' बिराद गोथाव रावबो गोथाव मोना होननानै बुंनो हायि मोनसे मुंदांखा ओंख्रि ओंख्रि जाहैबाय
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंथ' जिहेथु ओ बेफोर मुंदांखा ओंख्रिनि बिथोराव हाग ग्रानि ओंख्रिफोरबोथ' गोबां मुंदांखा दंबावो हाग्रानिफ्राय मैगं थाइगं लाबोना जों संना जायोदि ओंख्रि जेरैहाय आं थ' थास'आथ' बेफोर मुंदांखा जेरावबो नुला बायो जायगा जायगा जेरावबो जागायावनो थास'फोरखौ नुयो जेरैहाय जोङो थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागोखौनो गारजायो होनब्लाबो जेबो गोरोन्थि नङा नोंथां मानो होनोब्ला जों थास'नि बिलाइ बायदिसिना बिबार ओ आरो बेदर आथिं सबखौबो गासैखौबो जायो आरो लोगोसे दिंखिया दिंखियायाबोथ' मुंदांखा बेफोरखौ जोङो ओ बैसागु बा मायबा बैसागु गोदान बोसोरनि बिदि फोरबोफोरावबो जों एवना जायो दिंखिया खौबो जोङो ओ जागा गासैबो जाफ्रामावनो नुजोब जोबनाय जायो नोंथां
औ नोंख्रां नंगौ
बिदिनो जोङो मान्दिया बायदिसिना हेलांसि आरो जोङो बासिगि बिबार औवा मेवाइ बायदिसिनाफोरा जोंनि हाग्रा निनो मैगं मुंदांखा बेफोरखौ जोङो खा थि खाला जोंनि ओनसोलाव खानानै जानाय नुनो मोनो नोंथां आरो जानानै जोबोर मोजांबो मोनो आंबो मोनजाफेरबाय नोंथां जोङो औवा मेवाइफोरखौ अनला खारैबा बिदिफोराव होदलानानै हो-होयो सङोब्ला जोबोरै मोजां मोनो जानानै आरो गोबां भिटामिन गोनांबो बैफोर हाग्रानि मैगङा मानो होनोबा बेफोराव मुलै आरि बायदिसिना ना बेसाद रासायनारि हासार सारनाय जायाना हारसिंनो औ हारसिंनो रज'यो आरो बेफोरनि मैगं थाइगंफ्रा फ्रेस जायो खानानै लाबनाय लोगो लोगोनो जायो जों आरो जोङो थाइगिरजों ना संब्लाबो जोबोद ओ मोजां मोनो जानो थाइगिरजों मैगं बा थाइगिरजों ना जाब्ला जेब्ला जों गरम बोथोर बेफोरबायदियाव जों जायोब्ला देहाखौ एसे स्रां मोनो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो बै-बैफोरबायदि मेगंखौ संना जासेयावबो आरो गोबां मेगं जों हाग्रानि संना जाबावो जेरैहाय जोङो मैथाखौबोथ' ओ हाग्रायावबो रज'योना मै थाया बेफोरबायदि मैथा अ बेफोरबायदि मैथाखौ जोङो ओ नादो संना जाबा सान्दुं गोसा गरम बोथोरफ्राव गोबाङै जों गोसोखौ स्रां मोनो आरो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय गाहामबो बैफोरबायदि हाग्रानि मैगङा नङाबा नोंथां औ नोंथाङा बेफोरबायदिनो थाइगिर मैगंफोरखौ मोनजाफेरजेना फेराखै नोंथां? आरो माबोरै ओ संना जायो नोंथांमोनहा एसे फोरमायना होनाय।
औ औ नोंथां जागोन जोङो थाइगिर खौथ' बांसिन नाजोंनो जानो मोजां मोनो जाहैबाय नोंथां थ' आं थाइगिरजों नाजों माबोरै सङो आङो बेखौ एसे नोंथांनो फोरमायनानै होनि
औ औ
जोङो थाइगिरफोरखौहाय बिफांनिफ्राय हाननानै लाबोनानैहाय गिबियाव नों बेखौ हाग्रोनांगौ जायो जे थाइगिरा थाइगिरा जाहैबाय बिनि जे खसाबबा जोङो खंबा होननानै बुङो। जायखौ गां बेखौ थाइगिरना मोनबा गां थायो। बा खं'बा थायो आरो दा बेखौ जोङो दानग्रोनानै गिबियावनो बेखौ जि हानानै लाग्रोयो आरो बेनि उनावहाय जोङो नाखौहाय सु नानै बा साफा खालामनानै रेडि खालामना लाग्रोनोसै। बिनि उनावहाय जोङो नाखौहाय थावजों संख्रि बा हालदै होनानैहाय बेखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां औ नोंथांनि बुंनायखौ बुजिबाय आङो समा जेब्ला जाबाय नोंथां अब्ला जों जिखिनि जों मुंदांखा ओंख्रि फोरनि सायाव सावरायदोंमोन बे बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ नोंथां जागोन बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां औ